खोनादोंना नोंथां? अ माने आं नोंथांनाव दिनै मोनसे खोथा मिथिनो लुबैनानैसो कल खालामदोंमोन आरो ना नोंथां
अ मा खोथा?
माने जोंनि समाजाव जे बिदिनो गोबां सुबुंफोरानो फोरोंगिरिफोरखौ माने गिदिर माने थाखोआव दोनो आ रो ना माने बिदिनो फरायसाफोरनि लामा दिन्थिलांग्रा बिदिनो बायदि रोखोम होननानै बेनिखायनो माने नोंथाङा आंनो फोरोंगिरिया फरायसाफोरनि गेजेराव मा बिहोमा होयो? जेनेबा मारै फरायसाखौ एसे गोरों गोरा खालामो बिनि बागै आंनो माने फोरोंगिरि रिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हायोब्ला आं माने एसे गोजोननाय मोनगौमोन।
अ नोंथाङा होनबा आंनाव सोंदों समाजाव फोरोंगिरिनि बिहोमा
औ औ
फोरोंगिरि
फोरोंगिरि बुङोबाथ' जों जिहेथु सासे सुबुंखौनो लायो। नङा होनबा? जायहा गोबां गियान दङ समाजारि रांखान्थियारि नि बागै आ फोरोंगिरि बुङोबा जोङो जाय सुबुङा आ सासे माने मोनसे फरायसालियाव ओ गथ'फोरखौ सानफ्रामबो फोरोङो बेखौ बुंनो हाया बेखौल' बुंनो हाया बिनि बागैबो फोरोंगिरिया फोरोंगिरिनाव आ गोबां माखासे माने गोबां बुंस'हायै रोंगौथि गियान दङ सासे फोरोंगिरिया बुंनो थाङोब्ला आ जिथु समाजाव जानाय मिथिं दावथिं जिहेथु गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय गेदेर गोलाव बेफोरनि ओ हाबाफारिफोरखौ सामलायलांनो हायो
माने फोरोंगिरिनाव बैफोर ओ खौ सामलायलांनायनि मोनसे गोहो दं आरोना मानोना बिसोरहा गोबां ओ एक्सपिरियेन्स दङ बुंनो थाङोब्ला जों
औ
सासे फोरोंगिरिया सासे आ ओन्दै गथ'खौ फोरोंनायल' नङा बियो ओ सासे सुबुंखौ जिउआव बोरै दावगालांनांगौ बोरै मा मावनांगौ मा हाबाखौ मावनाङा मा हाबाखौ मावनांगौ बिनि बागै ओ जोबोद माने गियान दं जोङो ओ बेहाय ओ निसा बुस्थुनि टपिकखौ राय्लायनो हायो ना
निसानि बागैथ' जों रायलायनो रायजलायथ'ला नामा नोंथां
अ दे जायो होमबा बिनि बागैबो सासे ओ फोरोंगिरिया जोंबायदि गथ'फोरनो फोरोङनोदि ओ सासे गेदेर गोलाव सुबुंखौ बोरै मान होनांगौ बेसोरजों बोरै रायलायनांगौ आ रांखान्थियाव बोरै जौगाथाय लाबोनांगौ
बिनि बागैबो जोबोद ओ खोन्थानो हायो माने ओ बिसिनाव ओ गियान होनो हानाय गोहो दङ जिहेथु सासे फोरोंगिरि होनोब्ला फोरोंगिरिया माखासे जिहेथु फरायसालियाव थानाय गथ'फोरखौ ओ गथ'फोरखौनो माने बिसोरो फोरोंखायोदि समाजाव आखुथायफोरखौ बोरै देखायनांगौ ओ बोरै जिउआव बोरै जौगाथायाइखौ लाबोनांगौ बैफोरबायदि ओ खोथानि सायाव बे ओ सिगांनिफ्रायनो जागायजेननायनिफ्रायनो सासे फरायसाया फरायसालियाव थांजेननायनिफ्रायनो बै फोरोंगिरिया बैफोर बाथ्राफोरखौ खोन्थागोनखाय नङा होमबा। ओ जिहेथु फोरोंगिरिया। ओ फोर' फरायसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय ओ गाबागाव गाबागाव मोनसे मोनफा मोनफा ओ आयदा थायो ओ जेरै ओ जों लानो हायो जिहेथु मिथिंगानि बागै
रांखान्थिनि बागै समाजारिनि बागै जिहेथु जारिमिनारिनि बागै बेफोरबायदि ओ माखासे आयदाफोरखौ फोरोंगिरिफोरा जोंनो फोरोंबोबाय थाखायो
औ औ नंगौ नों
अ जिहेथु ओ फोरोंगिरि ओ फोर ओ सासे गथ'खौ ओ मा समाव मा समनिफ्राय मा समसिम आ बिमा बिफानो बिमा बिफासिम माने ओ गियान ला नांगौ आरो मा समनिफ्राय मा समसिम ओ फोरोंगिरिनिफ्राय गियान लानांगौ आं नोंथांनो खोन्थाहरनोसै नङा होमबा ओ जिहेथु सासे गथ'आ जोनोम जाखांनायनि उनाव जेब्ला रायलायनो थाबायनो बुजिनो रोङो अब्लानिफ्राय बे गथ'खौ आ बिमा बिफाया
आ ओरैबायदि गियान होनांगौदि बे गथ'आ उनाव माने जिहेतु फरायसालियाव हाबोबा बा गुबुन जायगायाव थाङोबा बियो गेदेर गोलाव आ सुबुंनिफ्राय गियानखौ लानो हायो बैफोर सुबुंफोरनिफ्राय बुंनाय रावफोरखौ आ नाजावनो हायो मानिलांनो हायो सोलिलांनो हायो सामलायलांनो हायो आ बैफोर गियानखौ आ माने बा बोसोर बा द' बोसोरसिम अ बैफोर गियानखौ ओ न'खरनि सुबुंफोरा होयो आरो ना बेनिफाय जेब्ला आ बा द' आ बोसोराव जिहेतु फरायसालियाव थांगोन अब्ला दा फोरोंगिरिफ्रा बेखौ समाजारि रांखान्थियारि बोरै ओ जिउखौ मोजाङै दानांगौ बिनि बागै आ बा द' बोसोरनिफ्राय लानानै ओ जि जिनै बोसोरसिम होयो आरो बिनिफाय बे गथ'आ जिहेथु फोरोंगिरि आरो न'खरनि मानसिफोरनि होनाय गियाननि जाहोनाव गावनि जिउखौ मोजाङै दालांनो हायो आरो ना अ बेनो आरोना फोरोंगिरिनि बिहोमाया आंबो नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदोंमोन
औ दे सों
आ नोंथाङा फिन्नायखौ हरनो हागोन ना
दे सोंगोन नोंथाङा
अ जिहेथु ओ सिखाव बुङो जोङो ओ गुबुननि मुवा बेसादखौ फाननानै गोजोननाय मोनग्रा बा
बेजोंनो माखासे मुवा बेसादखौ बायग्रा आ समाजाव सिखाव थायोब्ला माबायदि गोहोम खोलैनो हागौ जोंनि समाजाव नोंथाङा खोन्थाहरनो हागोन नामा
जोंनि समाजावथ' माने सिखावा जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरोना बिदिनो गुबुननि मुवा बेसाद खावलाबायनानै फाननाय गुबुननि नांगौ जानाय जिनिस बायदिसिना रोखोमनि जेरै बोरमा मोसौ बिदिनो सना रुफा रां आजि अमा बायदि खावनानै माने गावनि नांगौखौ सुफुंनो थाखाय माने बिदि खाव खावो आरोना सिखाव होनोब्ला माने आजिखालिथ' बि दि सिखावा बांसिनानो मोसौ सिखाव बोरमा सिखाव बिदिल' खोनासै आरोना मानो होनोब्ला बिदि जुनारफोरखौ खावनो थाखाय गोरलैसिन जायो नालाय आरो बिदिखौ खावनानै बिसोर बिसोरो बिदिनो हाथाय बाजारावबबा गोजान सिखाव हाथाय बाजारफ्राव फानखुमानानै माबायो आरो ना आरो फैसाफोरखौथ' आजि जिखालि न' न' दोनला नालाय मानसिफोरा बेखायनो माने खावनो एसे हा माने एसे सिखावफोरा हेंथा मोनो आरोना माने गासि नागौ आजिखालि फैसाफोरा एकाउन्ट बेंक बायदिफोरावसो थाजोबसै नालाय बिदिनो गोबां मबाइल सिखाव बिदिनो बाइक सिखाव बिदिनो आरो गोबां रोखोमनि सि खाव दं आरो ना माने सिखावफोरा जोंनि समाजाव जोबोद गाज्रि माने मोनसे सि सिनायथि लाबोयो आर ना माने सिखाव फानोब्ला बिदिनो जा मानसिया गैजाया जानो थाखाय गैया बिदि मानसिफ्रा बांसिनानो सिखाव जायो होननानै बुङो। ल्बा गाज्रि जागोन आरोना मानोना खायसे गोरों गोरा फोराबो माने सिखाव जायो आरो ना गोरों गोरा बिदिनो फोयो थाखा फैसा गोनां बिदि सुबुंफ्राबो माने सिखाव जायो जे जानो गैयियाल ल' सिखाव जायो बे नङा माने गासिबो थाखोनि मानसिफ्रानो माने सिखाव जायो आरो बिदिनो खायसेया गुबुननि मुवा बेसादखौ नायनो हायाब बा बिदिनो सोरखौबा सुखुवाबा माने बिनि माल माथाखौ खावनानै बिदिनो फोजोबस्राङो बिदिनो गोबां रोखोमनि आरो खायसेया माने जोनोमनि फ्रायनो माने सिखाव जानानै फैखायो आरो ना खायसेया माने गुबुन मुवा बेसादफोरखौ खावनो खावनो माने गोसोआव बिदि जानाय माने खायसे मोनसे औ बिदि औ बिदिबो थायो आरो ना खायसे ओरैनो माने गावनि ओ गोसोनि माबाखौ सुफुंनो थाखायल' ओरैनो नाङाबाबो माने थाखाबाबो खावो आरो ना खायसे माने ओरैनो गोजोननो थाखायल' माने आरो बिदिनो सिखावफोरा बिदिनो गोबां सुबुं गथ' उन्दै उन्दैफोरखौबो माने खावो बिदिनो खावनानै बिमा बिफानाव फैसा दाबियो आरो खायसेया बिदिनो खायसेया बिदिनो किडनि बायदिसिना बरननानै ग थ' उन्दै उन्दैफोरखौ माने बिदिनो फानो आरो ना गोब औ
आं नोंनाव मोनसे सोंथि सोंनो नागिरबावदोंमोन जोंनि बर' समाजाव ओ देरनो हायो बा रांखान्थियाव जोबोद गाहाय।
ओ जोंनि बे समाजा बर' समाजाव बिदियाथ' गोबां नुनो मोनो। मानो होनोब्ला जोंनि बर'फोरनि सुबुंफोरा माने बिदिनो माबारै बिजनेस खालामनांगौ मारै दखान होनानै जानांगौ बिनि बागै माने इसेबां गिदिर नलेज गैया आरोना दङ आरोना जा दं दं बिसोर देरदों खिन्थु माने जायहा इसेबां गैया बिसोर माने दाबो बेनो बे न फरमेल लाइफखौनो माने थांनानै दंगासिनो आरोना बिदिनो मारै बा मारै गिदिर खालामनो हायो मोनसे गला खौ मारै गिदिर खालामनो हायो मा-मा नांगौ मुवा दोननांगौ जायो बेफोरखौ माने खायसे मोजां मिथिया आरोना गला बेफार दखान खालामबाबो बिदियावनो माने जोंनि समाजाव औ बारा गिदिर सुबुं जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो बिदिनो बिजनेस होनोब्लाथ' बिजनेसखौ गोबां मावो फिसा फिसौ नाथाय दासिमबो माने गिदिर बिजनेस मावग्रा माने गिदिर-गिदिर माबाखारा ओंखाराखै आरोना बारा इसिबां
थारा नोंथाङा जोबोद मोजां खोथाखौनो बुंदों।
नोंथां होमब्ला दोन्थ'सै खोमाना औ